नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ आङो नोंथांखौ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जादों आं नोंथांजों जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ नोंथाङा सावरायजागोन।
दा बे दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होदो।
औ नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा दावबायनाय होनब्लाथ' दावबायनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद गोनांथिथार होननानै आं सानो आरोना।
औ
जोङो बुंनो थाङोबा दावबायनायनि फु दावन दावबायनायनिफ्रायबो जोंहा माने गोबां गियान मोननो हायो आरोना। ओ जेरैहाय जोङो ओ बुंनो थाङोबा माने आथिखालाव माने दावबायनाया गोबां राहायै दावबायनो हायो। जेरैहाय जों जोङो ओ गंस मोनसे ओ साइकेल एबा गारि, मथर एब एब ओमबा बासफोरजों दावबायनो हायो आरो ना।
औ।
गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा बेफोरबायादि सुबिदायानो गैयामोन। जिहेथु बिसोरो बेनिफ्राय बै दाबसे जायगायाव दावबायनो थांनो गोनांब्लाबो माने बिसोरो थेरा गारि हयथ' मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरजोंसो थाङोमोन आरोना।
औ नंगौ।
ओ बुंनो थाङोब्ला दावबायनाय होनब्ला जेरै जोङो बेनिफ्राय बै दाबसे जागावसिम दावबायन थांनो थाखाय जोंहा माने आथिखालाव खम समनि गेजेरावनो जोङो दावबाय नानै थांनो हायो, फैफिननो हायो आरोना। ओ जेरैहाय जोङो बेनिफ्राय दाबसे जायायाव दावबायनो थांनो गोनांब्ला। जोंहा गिबियावहाय जोंहा गानाय जोम होनायनि गोनांथि जायो नङा होमबा? बेनि उनाव रां रु फा बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय बेनि गासैबो बेसादफोरखौ नांगौ जायो आरो। औ थिग बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंहा ओ सासे सासे मानसिया गुबुन दाबस जायगायाव दावबायनो थांबा बेहा गोबां गियान सोलोंना फैयो। जेरैहाय जोङो बै जायगा नि थासारि बै जायगानि गाननाय जोमनाय बै जायगानि जानाय लोंनाय राव बेफोरख खौबो सोलोंनो हायो। जेरै जोङो जोंनि रावखौबो बैसोर जायगानि सुबुंफोरनो सोलोंबोनो हायो। बैसोरनि रायज्लायनाय रावखौबो जों सोलोंनो हायो। बिसोरनि गाननाय जोमनायखौबो जों गाननानै सावगारि सावगारि सेबखांनो हायो आरोना? बेजों लोगोसे जोङो मिथिंगायाव जा नुफेरै फिथाय सामथाय दैमा दैसा दावसिन दावला बिबार बिलाइ माने बैफोर गासैखौबो जों माने ओ गुबुन जायगाफोर राव थांबा मोनथिनो मोनो आरोना? ओ गोबां दंफां लाइफांफोरनि नामफोरखौ जों मिथ थियाबो जानो हानाय अब्लाबो जों बेफोरखौ माने मिथियो आरोना नोंथां?
औ नंगौ।
बेबादिनो ओ दावबायनायजों लोगोसे जोंहा माने गोबां बेफोरबादि गियानबो सोलोंनो हायो। जेरैहाय जोङो ओ बबेबा मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोबा आथिखालावथ' गोबां रिजर्ट पार्क दङ नं नङा होनबा? ओ जों बेफोराव राव बयनाबो गोबां गियान सोलोंनो हायो। जेरै जोङो मोनथिमनै बिबार बिलाइ बेफोरनि मुंफोरखौ जोङो रोखायै मोनथिनो हायो दाउसिन दाउला दाउमा दाउसा आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ ओ नोंथाङा नोंथाङा दावबायनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला दा जोङो नुयिखौ नुनो मोनो बा जोङो रोङैखौबो रोंनो हायो नङा होनबा?
औ नांगौ।
थिग बेबायदिनो जोङो जा गियानबो आरजिनो हायो बायदिसिना सोलो बोलो बेफोरबायदिखौबो जोङो आरजिनो हायो आरो जों जेरै दावबाय थाङोब्ला जोङो गासैबो जे जायगायाव जोङो दावबायहैगोन। बे जायगानि थासारि बा बे जायगानि जानाय लोंनाय बा रांखान्थि बिथिं गासैखौबो जोङो मिथिनानै मोनो नङा होमब्ला? औ बिनि गेजेर जों जोङो गोबां गियान बुथुमना लाना फैनानै जों गावनि हादोर बा गावनि ओनसोलावबो गुबुनफोरनि बायदि मोजां मोजां जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय साब सिखोन जोङो बेफोरखौ नायनानै फैनानै निजि निजिनि ओनसोलावबो जोङो साब सिखोनै बेफोरखौ खालामनानै लानो हायो आरोना
उ औ नंगौ
थिग बेबायदिनो
औ नोंथां बुंनाय
औ थिग बेबायदिनो जोङो रांखान्थि बिथिङावबो गोबां गुबुनफोरा जेरै माबायदि बिजनेस खालामदों बेफोरखौबो जोङो नोजोर होना फैनानै जोंनि ओनसोलावनो जोङो खालामफैनो हायो आइडिया लाना फैनानै नंगौना नोंथां औ
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो गासैबो जेरैहाय जोङो बहाबा दावबायनो थांबा आरो ना
उ
ओ जोंनि माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव हयथ' जोंनि सोद्रोमा न'खरनि सोद्रोमा माने जों जा जायगायाव दावबायनो थांदों बे जायगायाव बि थाङाखैब्लाबो माने आथिखालावथ' गोबां बयनिबो आखाइयाव मबाइल बेफोरदि थायो नङा होमबा जों बे बेफोरनि गेजेरजों माने बै जायगानि थासारि बैसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानैबो जोङो माने बेबायदि सावगारि सेबखांनानै जोङो बैफोरनि जायगा मोजां समायना नुथाय मिथिं दैमा दैसा दाउसिन दाउला मान जोङो बेफोरखौ ओ मबाइलनि गेजेरजों माने फट' एबा फट' एबा सावगारि बेफोरखौ सेबखाङाला मे जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव हयथ' न'खरनि सोद्रोमाफोरनो दिन्थिफैनो हायो आरोना ओ बेजों लोगोसे जोंहा
औ जोङो गोबां बे बा जोङो फरायसा समावबो जों गोबां गोबां रोखोमनि दावबायनाय जोङो नुनो थाङो नङा होमबा जेरै फरायनायनि बिथिङावनो दावगानाय बा जायगा नायनो थांनायनि बिथिङाव दावबायनाय बेफोरबायदि नङा होमबा।
औ नंगौ।
औ
थारैनो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो आथिखालावथ' गोबां रिजर्ट पार्क ओंखारबाय नङा होमबा। ओ जों बेफ फोरावबो बेरायनानै गोबां गियान मोननो हायो जेरै जोङो बेहाय थांनानै माने जोङो गोबां मिथिंगा दैमा दैसा, दाउसिन दाउला, जिब जुनारफोर खौ लानानै मानो जोङो गोबां आथिखालाव रायथाइ मेथ थाइ बेफोरदि सुजुनो हायो आरोना, खन्थाइ रायथाय बेफोर माने जोङो सुजायाबो सासे मोजां लिरगिरि बा खन्थाइ लिरगिरि बेफोरदि जानो हायो जेरैहाय जोङो मिथिंगायाव गोबां रो रोखोमनि दङ जेरै जोङो मिथिंगायावनो ओ दाउसिन दाावला गासैखौबो मोननाय जायो नङा होमबा।
ओ नंगौ।
अ बेनि थाखाय माने जोङो बेफोरखौ ओ खालामनो हायो आरो। जेरैहाय जोङो ओ बबेबा दाबसे जायगायाव माने गिबि खेबनि थाखाय अबेबा पिकनिक पिकनिक स्पटफोर थायो बेफोराव माने जोङो अबबा बेफोरबायदि पिकनिक आरि जानो थांबा बेफोरदि जोङो माने जोङो न'खरनि सोद्रोमाफोरजों बा गासैबो न'खरजों जोङो माने बेफोरबादि ओ ओ पिकनिक जानो थांनायाव जोंहा गिबि टाइमाव गिबि समाव माने जोङो मा मा लांनां नांगौ बेफोरनि जेबो ओ गियान गैयाबो जानो हायो अब्लाबो जों मानो गिबि खेबनि उनाव नैथि खेब थांबा जोङो गोबां गियान सोलों ना फैनो हायो आरोना ओ जेरैहाय जों जोङो बै जायगायाव पिकनिक खालामनो थाङोबा गासै लानांगौ बायदिसिना बेसादफोरखौ लानांगौ बेफोरदिखौनो मानो जोङो हमनानै मोनो मिथिना मोनो हयथ' जों गिबि खेबै थांनायाव गोबां गोरोन्थिबो जानो हागौ हयथ' लांफ्लाङाबो जानो हागौ आरोना नोंथां। बेफोर माने दावबायनायनिफ्राय मोननाय मोनफा मोनफा गियान आरो।
औ नांगौ।
औ नोंथाङा बहा बहाबाफोर दावबाय बाय ना दावबायनानै माबाफोर गियान मोनफेरनो हादोंना?
औ नंगौ दावबायनायाथ' ओरै जेरै जोंनि खाथि खाला थानाय जायगाफोरावनो दावबायहैदों जेरै सुकि, दारागााव भैरबकुन्द' थिग बेफोरबायदि जायगाफोराव दावबायहैदों आरो। नोंथाङा बे बेफोरबायदि जायगायाव दावबायहैफेरबायना?
औ नोंथां दावबाय दावबायहैफेरबाय बैफोराव माने दावबायफोरा गोबां मोजां जां जेरै सुकिन होनबाथ' जोंहा माने बेफोराव गोबां ओ जेरै जोङो बेफोरावबो माने गोबां दैमा दैसा दङ बेफोरजों दाउ सिन दाउला बेफोरावबो जोङो दुगैनो हायो बायदिसिना बेफोरबायदि जानाय लोंनायनि जोंहा मोजां जाग्रा लोंग्रा लांनानै माने बेफोरबायदि ओ बायदि सिना बेसादफोर लांना जोङो मोजां जिरायनानै जानो हानाय सुबिदा दङ बेफोरदि दङ आरो जों गोबां गियान सोलोंनो हायो आरो ना नों
औ नंगौ जोबोरैनो बे जायगाया थारैनो समायना बिफां लाइफां ओ जेरै हाजो जो दैसा जिरि जिरि बोहैनाय बे जोबोरैनो नायनो समायना नङा होमबा बेनि दैयाबो जोबोरैनो समायना।
औ।
नंगौ।
औ नोंथां। अह थारैनो माने आरोबाव जोंहा बुंनो हायो जे उन्दै खुदिया जोनोम जानायनिफ्राय लानानै बे मोनसे न'खराव जोनोम जाया अब्ला बेनो जोङो गिबियाव राव सोलोंगोन गाननाय जोमनाय बेखौ सोलोंथाइ होगोन। बेफोर माने जों सोद्रोमाफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा दावबायनाय आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
जेरै जों बे उन्दुखुदिया जोंहा सोलोंथाइ होगोन बेजों लोगोसे गाननाय जोमनायखौ फोरोंगोन बे बेजों लोगोसे राव आरिमु जानाय लोंनाय माने बेफोर गासैबो माने मोनसे उन्दै बे खुदियानि थासारि थामहिनबा जोङो बिनि ओ बिनि बे ओ दावबायनाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना। ओ बेबादिनो जोंनि खाथि खाला गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव जोंहा दावबायनो थाङो नङा होमबा। ओ बिसोरखौ ओ बेबादनो सोलोंथाइ लाहैयो खायफायाबा गोबां गोजान गोजान। गोजानाव बेबायदि खामानि मावनो थाङो बेफोर माने मोनफा मोनफा दावबायनाय आरो।
औ जोङो बे लेखा फरायनाय बा गोदेर गियानि जानालों जानायजोंल' जोङो गोबां गियानखौ मोननो हाया। जेरै जोङो गासै बिथिङावबो दावगालांनो नांगोन नङा होमबा दावबायनायानो जा फरायनायानो जा रांखान्थि बिथिङावनो जा गासैबो बिथिङावनो जोङो दावगायो। बासो जिउआव साब जाफुंसार जानो हायो नङा होमबा।
औ औ। नंगौ नोंथां थारैनो बैफोर औ औ।
दावबायनायाबो जोंनि मोनसे गिदिर ओ जाहोन आरो नङा होमबा।
औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने दावबायनायाव जोङो गोबां रोखोमनि गियान मोननो हायो आरो ना। ओ जेरै जोङो फिरै खोनाफेरै जिब जुनार गासै मुवा बेसादखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ।
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
औ नंगौ दे बिदिब्ला।